हेलौ अ खोनादों ना
हेलौ
खोनाबायना खोनाबायना हेलौ
औ खोनाबाय दे न माबाय
खोनाबायना एबार अ होमबा जों दा नोंथां औ होमबा जों दा नोंथां जिब जुनार जेनाखि अ' अ नोंथां मा होनामोनलाय जोंना थफिकआ बावबायसो खिथानलाय एसे
औ होनबा नै जिब जुनार फिसिनानै मा होन बोरै बिगियानारि बिथिंजों बोरै जिब जुनार फिसिनानै रां खामायनो हायो। गोदो माबोरै फिसिनानै फिसिबोनाय बेफोरनि सोमोन्दै लायरायसै नङा
औ औ औ रायलाय जायो औ औ खोनादों नोंबो खोनादों ना औ ओरैनोथ' अ ओरैनोथ' जिब जुनार होनोबा जोंनि जेनाखि बर'फोरनि गामि ओनसोल बेफ्राव मानिे गोबां जिब जुनार फिसिनायखौ खौ नुनो मोनो आरो दा बेनि गेजेरजोंबो जेनाखि गोबां हेफाजाब लानायखौबो नुनो मोनो गोदो थ' ओरैनो बुंनो थांङोब्ला जेनाखि जिब जुनार बेफोरखौ मानिे गोबां फिसिनाय नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय जेरैबायदि बुंनो थांङोबा न'खर न'खर गोबां मोसौफोर फिनाय नुयोमोन बिनि अनगायै बो मैसो फियोमोन बोरमा बादिखौ गोदोनि समाव बांसिन फिसिनाय नुयोमोन आरो नाथाय दा आथिखालाव फैयै फैयै जों नुनो मोनसै मा गोबां खम जाबोबाय आरो फिसिनाया बा सोरनिबा नखर दाथ' मोसौ बा बोरमा बेफोरखौ जों नुनो थांवा थांबांला आरो दा बुंनो थांङोबा बर'फोराथ' ओरैनो आबाद मावनानै जाग्राना बयनिबो न'खर न'खर मोसौखौ नुनो थांङो आरो बुंनो थांङोबा ओ गोदोनि समावहाय लावखार बो लालाय लायनाय जोंनि गेजेराव नुनो मोनोमोन बिदिनो जिब जुनारखौ गुमनो थाखाय जेनेबा गोबां मोसौ लायोमोन नालाय बेनिखायनो मानिे लावखार लानानै बेफोर खौ गुमहोलायनाय नुनो मोनोमोन आरो गो-